औ।
आ नोंथाङा दा ओरैनो दंथ'योना?
औ औ नोंथां ओरैनो दङ।
हम होमबा गिबियावनो नोंथांनिसिम सानजौफुनि गाहाम हामलायथिखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ।
औ। ओ नोंथाङा दा ओरैनो दंबा ओ नोंथांजों मोनसे आयदा सावरायनो सानदोंमोन आयदाया ओरैबायदि ओ गोदोनि आरो आथिखालनि मुगायाव माबायदि फारागथि नुनो मोनदों गोदो माबायदि सोलियोमोन आरो थिखालनि मुगायाव माबायदि सोलिलांनो हमदों बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ दे
ओ गोदोनि आरो दानि सायाव फाराग थाङोब्ला जोङो गोबां गोबां माने सोलायनायखौ जोङो नुबोनो मोनदों आथिखालसिम आरो दासिमाव त' गोदो गोदाय गोदो गोदाय जोंनि थानायफ्राबो बेलेगमोन औ आलादामोन आरो जानायफ्राबो बेलेग ओ आला दामोन आरो दानि दानिया आलादा आलादा जायो आरो ओं गोदोनियाव फारागथि होननानै बुङोब्ला गोदो जोङो थानायफोरा जेनेब बा जेरै न' बां लुनायनि बे सायाव आं फंनैसो बुंसै न' बां लुनायनि सायाव जेनेबा गोदोहाय आरो बिदिनो थोरिनि न' लुनो थोरि थुरि होनो जायखौ थोरिजों जों लुनानैहाय उखुमावहाय थुरि लुनानै जों थायोमोन आरो प्लास्टिक सोंनानै थायोमोन बा थिं फोरखौ जों बाहायनो मोनामोन ओ दानि जुग गाव जोङो बिनि बदल थुरिनि बदल जोङो ओ थिं बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै इन्जुर इन्जुरखौ होनना बुङो इन्जुरखौबो जोङो फाथो सेरना बा ओ औ औवानि बाहायनायखौ जोङो औवानि फिसा फिसा खाथि बानायनानै जोङो ओ इन्जुर हेबनायखौ जों नुनो मोनो मोन थ आरो बिनि सायाव जोङो हा गोबोरखिजों जेनेबा हाजों लगायनाय जों बेखौ लिरनानै थानायखौ जों नुनो मोनोमोन खिनथु जोंङो बेनि बेनि बदल जों दानि जुगावहाय ओ इथा लुनानै जोङो ओ बाला सेमेन्ट लगायनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ गाहायाव जेनेबा हानि बदल जोङो बे बेखौहाय नुनो मोनो आरो आरो गामि ओनसोलावहाय ओ दाबो दं जेनेबा एफा ए नै बेफोरो आरो टाउन ओनसोलावथ' बांसिनानो जों बेफोरखौ नुला गा गासिबो जेनेबा बिल्डिं गिदिर गिदिर न' बिदि जोङो लुनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेराफारथिंथिं दङ बिदि ओ हान्था मेलानि थाखाय गोदोनि जुगाव जोङो मोसौ गारि बाहायोमोन बा लामा गोजान गोजान बाबो थाबायनानै थाङोमोन औ साइकेलफोरजों जों थाङोमोन ओ गराय गारिफोर जों बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन मोसौ गारि बाहायनाय मैसो गारि बाहायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन खिन्थु दानि जुगाव जोङो बेफोरो जोङो नुनो मोन गैया जोङो मोसौ गारिफोरखौ ओरैनो जेनेबा आबाद मावनायफ्राव माबा माबि बुस्थु थिखोनो जेनेबा गामिफोरावहाय नुनो मोनो आरो एसे एनै मोसौ गारि बा दानि जुगावहाय गामि ओनसोलावबो जोङो बुहुद गारि मथर लानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो गारि मथर एसे लामा थाबायन हौबानो दानि जुगनि मानसिफोरा लामाखौ थाबायला सुइसेट लामा थाबाय नांगौआनो गारि मथर थाखासै दंखासै नालाय थ' गारि मथर जों थाङो गावनाव गावनाव गारि गैयाबाबो मेरला गारि खारनाय जेनेबा आ बेफोरजोंहाय थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो बेफोरनिफ्रायहाय ओइ जोङो गावनि देहाया जेनेबा ओ एक्सारसाइस बायदिबो मोनैनि थाखाय जोङो बेमारफोरबो जेनेबा बांसिन बेनि थाखायनो जानायफोरखौबो जोङो मोनो आरो जेनबा नेबा आरो टाउनफोरावथ' बेफोरखौथ' बाहायखाया नालाय जेनेबा गारि मथर ओ बेफोरखौसो बाहायो नालाय मोसौ गारि बेफोरथ' टाउन टाउनफ्राव ओ सहर फ्राव बेफोरखौ जों नुनो मोनखाया आरो। आरो बेरा ओरैथिनो दङ जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय होनो-होनोब्लाबो गोदोहाय ओ रुनिया थाव खम बानलु खम बेफोरबायदि आरो रुनाय बा खारै ओंख्रि जोङो बेफोरखौहाय जानायखौ जोङो नुनो मोनोम। जेखियानो जाया मानो माने गोथां ओंख्रिफोर जेरै लाइफोरावहाय बा दालिफोरावहाय आलुफोरावहाय बा जोङो खारै ओंख्रि ओ खारै बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन। किन्तु ओ दायो दायो बेफोरखौ जोङो आथिखालाव गामिफोरावबो जोङो बेफोरखौ दालिफोरावबो जेनेबा खारै बाहायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोना आरो। आरो
औ।
आरो दा दानि जुगाव जों जानायखौबो जोङो फानलु गोसा बा ओ बेफोरबायदि जोङो थाव बुरजा फानलु गोसा जों बेफोरबायदि बाहायनानै जों जानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो इदिनो दङ जेनेबा टाउनफोराव ओ बो जोङो सहरफोरावबो जों बांद्राय खारैफोरखो खारैफोर ओंख्रि जेनेबा बेफोरखौ संजानाय खौ जों नुनो मोना। बेफोरबायदि आरो। दायो आंथ' जेनेबा एसेखौ ओ बुंलांबाय दा नोंथाङा एसे फोरमायलांदो।
ओं ओ नोंथाङाथ' ओ गोदोनि दानि जि फाराग दि बिखौ माने गोबां मोजाङैनो माने फोरमायना होलांबाय। दा आंबो ओरैनो एसे बुंनो सान्दो आरो माने गोदोनि आरो दानि फारागथिखौ नुबाय जेला आ गोदो एबा सिगां समावथ' जोंना माने जेरै हान्था मेलानि बाथ्राखौनो जों बुंनो हायो। ओ नोंथाङा बुं आ माबा मोनसे ओ जेनेबा फोथारनिफ्राय माइ आरि रोगाबाबो जोंना मोसौ गारि बिदिनो मैसो गारि बेफोरबायदिखौ जोंना बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। थेला गारि बेफोरखौ बाहायोमोन। नाथाय माने आथिखालनि मुगायाव जोंना ओ फोथारनिफ्राय एबा दुब्लिनिफ्राय माबा मोनसे रोगानोबाबो जोंना ओ ट्रेक्टर बाहायनाय बेखौसो गोबां नुसै आरो। ओ दा हमना लादो जोंना माने फोथारनिफ्राय ओ माइ रोगायो बेयावबो जोंना माने मोसौ गारि आ मैसो गारिनि अनगायै जोंना थेलाफोर रोगानायनि अनगायै जोंना आथिखालनि मुगायाव जोंना ट्रेक्टर बेफोरखौसो माने बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो। आरो बिदिनो जोंना सिगां समाव एबा गोदो गोदाय आ बाजारफ्राव जोंना एबा हाथायफ्राव जोंना गामिनि ओ सुबुंफोरा थाबायनानै एबा साइकेलजोंसो माने बाजाफ्राव थांनाय मानायखौ जोंना नुयोमोन आरो। नाथाय आथिखालनि मुगायावथ' माने आ बेफोरबायदिनो गोबां ओंखारसै जोंना माने न'खर न'खर जोंना गंफा गंफा माने बाइक एबा मटर साइकेलाथ' जोंना आ जाखाजोब्बायानोसै माने बेफोरजोंबो थाङो। आरो बिनि अनगाबो माने माखासे आ जेरै जोंहा दा आथिखालनि मुगायाव माने गोबां सोलिसै माने जायखौ जों फिरफिलि बा थट' बुंनाय जायो बेफोरजोंसो जोंना माने ओ बाजारफ्राव थांबाबो जोंना बेफोरजोंसो थांलाय फैलाय खालामनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो ओ न'फोरनि बेलायाव बुंनो हायो जों जेरै सिगां समाव जों न'फोरखौ बर'फ्रा ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां
औ
हौवा बेफोरबायदिजों जोंना बानायनानै लायोमोन माने गोजौ बाहागो एबा उखुम बाहागोखौ जोंना थिंनि होआलासिनो माने थुरिफोरजों होनाय नुनो मोनोन आरो आरो बिदिनो इन्जुर बाहाखौ जोंना फारथि सिना जायखौ जों फाथ फाथोनिफ्राय मोननाय जायो बेफोरजों जोंना दुमनानै एबा औवाफोरखौ माने ओ दानख्रुमनानै इन्जुर बानायोमोन आरो आरो बिदिनो ओ इन्जुर बारग बाहागोफोरखौ जोंना माने हाफोरजों मोजाङै लिरनाय जायोमोन आरो गाहाय बाहागोफोरखौ माने हाजों मोजाङै लिरनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालनि मुगायावथ' ओं बुंनो थांब्ला जोंना बेफोर न'आ गोबां खमानो जालांबाय आरो बांसिन दङब्लाबो जोंनि फिथेरा गामि ओनसोलाव माने बर' गामिफ्राव गंफा गंनै बेफोरबायदि नुनो मोनो ओ नाथाय बांसिन जोंना आथिखालनि मुगायाव बेफोर नुफोरनि अनगा न'फोरखौ माने मिथिगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोरजों बानायालासिनो ओ जेरै सिमेन्ट बाला बेफोरजोंसो बानायनाय नुनो मोनसै आरो बेफोरनो इथाफोरखौ बाहायनाय बेखौसो नुनो मोनसै आरो गोजौ बाहागोआव माने बांसिन जोंना इथाफोरखौ बाहाय माबा थिंफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो आरो जानायनि बेलायाव नोंथाङा गोबां बुंलांबाय जे माने ओ दानि आरो सिगां समनि गोबां फारागथिखौ नुनो मोनदों माने सिगां समाव जोंना माने बर'फ्रा ओ नाफोरखौबो बेदरफोरखौबो जोंना ओ दैमाफ्राव माने बांसिनै गुरना जायोमोन आरो बिदिनो बेदरफोरखौ खौबो जोंना हाग्रा एबा अरननिफ्राय होनानै बिदिनो जायोमोन आरो नाथाय आथिखालनि मुगायावथ ओ जोंना अमाफोरखौबो बिदिनो बाजारफ्राव एबा हाथाइफ्रावसो जोंना बायनानै जायो नाफोरखौबो जोंना माने गावनि निजा दैमा बेफोराव माने जोंना उरालासिनो बेफोरखौ माने हाथायनिफ्राय मोननाय एबा बेलेगनिफ्राय साप्लाय जानाय नाफोरखौसो माने जानो हमसै आरो बिदिनो दाथ' नै गरम बोथोर माने बरफआवनो दोननानै माने गोबाव सम माने गोथैखौनो गोबाव सम माने फानबाय थायो आरो बिसोरो जाहोनाव माने जोंना जानायावबो माने गोथाव मोनजाला आरो जोंना सिङाव देहानि सिङावबो माखासे खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बिनि अनगाबो जोंना माने सिगां समाव जोंना ओ जेरै आबाद फोथाराव जोंना ओ नांगोल जुंगाल मैफोरखौ बाहायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव थ' बिफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनलियानो नोंथां।
औ औ।
बिनि अनगाय जोंना माने ट्रेक्टर बाहायनायखौसो नुनो मोनसै बांसिन जोंना मै हो जों ट्रेक्टरजोंनो हालेवबाबो ट्रेटरजोंनो आलि दानो जोंना ट्रेक्टरजोंनो गासिबो जोंबो जोंना माने ट्रेक्टरजोंनो जाजोब्बाय आरो
नोंगौ नोथां।
बिनि गेजेराव जोंना मोसौफोरबो मोसौफोराबो माने न'खर न'खर खम जालांनो हमबाय। आरो नांगोल जुगाल फोराबो माने गैया जालांबाय माने आथिखालनि ओ जायफोर माने उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन लाइमोनफोर बिसोरो माने ओ नांगोल जुंगालखौ माने सिनायैसो जालांसिगोन आरो लासै लासैनो।
औ।
सिगां समाव जोंना माने ना गुरनो थाखाय आइजोफ्रा जोंना जेखाइ खबाइ बाहायोमोन। आरो हौवाफ्रा बेबायदिनो ओ मिथिंगानिफ्रायनो एबा औवाजों बानायनाय ओ सेन, ख'खा, फल'फोरखौ माने बाहायोमोन आरो। जायफोरजों जोंना नाफोरखौ हमनानै गोरलैयै जायोमोन। आरो बिदिनो जोंना सिगां समाव ओ जि ओंख्रै संनायफोर बेफोर माने बांसिनै जोंना खारै बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोन आरो थावनि बाहायनाया गोबां खममोन आरो। बिदिनो जोंना मस्ला मस्लि बाहायोबाबो जोंना मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय एबा गावनि गायना लानाय न'नो गायना लानाय जेरै ओ गंगार दुन्दिया बिदिनो हाइजें बिलाइ बिफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। अ बिनि अनगायैबो नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंना गोबां फारागथि नुसै बेफोर संनायाव माने जोंना खारैनि जायगायाव जोंना माने ओ थावफोरखौ बाहायनायखौ गोबां नुसै आरो। इदिनो मस्ला मसलि बाहायबा बो जोंना हाथाइनिफ्राय बा बाजारनिफ्राय मोननाय। मस्ला मस्लिफोरखौसो बाहायनाय मोनो बिदिनो बेदरफ्राव होयोबाबो माखासे मिट मस मस्ला गरम मस्ला बेफोरबायदिनो गोबां खालारफोर माने बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ।
औ बेबायदिनो माने सिगां समनि आरो आथिखालनि माखासे फारागथिखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो जेरै आथिखालनिबो माने कम्पिउटारनि जुग जालांबाय।
औ।
फोरखौबो जों
औ।
गोबां बाहायदों मबेलफोरबो बाहायनाय माने गोदोनि आरो दानि फारागथिनि बागै गोबां सावरायबाय ना नोंथां । एसेयावनो दोनथ'लायनोसै ओमबा नोंथां।